औ औ खोनादोंना आब'?
ओ खोनादों खोनादों
दा
जों मोनसे सावरायनो लानोसै नामा?
औ सावराय जायो दा।
औवा दंफांजों मा मा आगजु बानायनो हायो मुवा बेसाद बानायनो हायो बिनि सोमोन्दै जों सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सारायजागो-सावरायजागोन दे नोंथां
औ अ बिदिब्ला आं बेखेवजेनोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथाङानो बेखेवजेनदो अब्ला
अब्ला आं दिनै बेखेव जेननोसै औवा आगजुजों मा मा बेखो मा मा बनायजायो बिनि सोमोन्दै आं बुंनो सानसै फोरमायनोसै आरो थांसिम अब्ला जोंनिथिंजाय ना गोबां गामियारि ओनसोलखाय गामिनि सुबुंफ्रा जेब्ला हाल खदाल जोबो अब्ला ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै गोबां सुबुङानो गावनि आखाइजों
औ
बनायनाय आगजु जेरै औवानिफ्राय लानानै जेखाइ खादा खबाइ बिदिनो सेन खखाफोरखौ बानायनानै ओ बायदिसिना आगजुफोर जों आ बायदिसिना आगजुफोरखौ बाहायो बानायो आरोना ओम बेफोरखौ बानायनायजों लोगोसे न'आवबो बाहायो आरो लोगोसे बजारफ्राव बा हाथाय खलाफ्राव लांनानै बेखौ फानहैयोबो आरो दा ओ गंसे खादा बानायनोबा बेखौ माबायदि बानायो बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों ओ दिनै गंसे खादा बानायनोबा बेखौ सिगांग्रो औवा गोराखौ दाननानै लाबोनांगोन। बिनिफ्राय औवाखौ दाननायनो दाननानै गोबा गोबा खाथि खालामनानै हेबनांगोन आरोना हेबनायनि उनाव बेखौ खादा खादा बानायो आरो रायदोंजों बा प्लास्टिकनि दिरुंफोरजों फिसा दिरुंफोरजों बेखौ खावनानै बानायनाय जायो आरो खादाखौ बेबायदिनो बे खादाखौ बे खादा गंसेखौ फाननोबा बिनि बेसेना ओ जोंनिथिंजाय गांसेयावनो नैजौ रां बा नैजौ खावसे रां गाहाम लायो आरोना दा ओ बेबायदिनो जेखाइफोरखौबो खबाइफोरखौबो बानायनायाव सम लायो बबेबा सानसेयावनो हायो खाथि फोरा सैखानाय थाखायोबा सानसेयावनो गंसेफोरखौ हायो आरोना दा खाथिफोर बे खाथि सैखानाय औवा खाथि सैखानाय गैयाबा बेखौ साननैफोरजों गंसे बेफोरबायदि बानायनो हायो आरो दा बे औवाजों गोबां मुवा बेसादथ' जोंनिथिं बानायनाय जायो फाननाय जायो दा नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदि औव औवाजों मा मा बानायो बेफोरखौ नोंथांमोननि थिंबो बानायोना बानाया बेखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा एसे
हागोन नोंथांजों ओ औवाजों जोंथिंबो गोबां आगजु आला बानायनाय जायो जेराव जोङो ओ जोंनि गामि ओनसोलफ्राव जे औवा गायो जोङो बारियाव बे औवाखौनो जोङो दाननानै लायनानै माखासे जेरै जेखाइ खबाय सेन खखा
औ औ
बैफोरबायदि खादा बेफोर बायदिखौबो जों बानायनो थाखाय बे औवाखौनो दाननानै लायनानै ओ ससे ससे हास'नानै बेखौ ओ फिसा फिसा खाथि सैनाय जायो बिनिफ्राय जोङो न'आवनो आखाइजों हेबनानै ओ माखासे दिरुं नङाब्ला गुनाफोरजों खानानै बानायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा बिनि अनगायैबो न'फ्राव जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो जाव जों न'फोर बानायनोब्ला ओ जेरै जोङो बिल्डिंफोर बानायोब्ला बिल्डिंफोराव बे जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो
औ
औ जेरै बाख्लाफोर थुथानो थाखाय बेफोरबायदियाव बाहायो आरो दा बैफोरबायदि जे आइजें आयलाफोर बानायनाय जेखाइ खबबाय बेफोरखौबो जोङो हाथाय बाजाराव फाननानै रां आरजिनो हायो रां आरजिनानैनो जोङो जोंनि न'खर संसार दानायाव गथ' गथायनि गाननाय जोमनाय माखासे जानाय लोंनाय बेफोरनि सायाव हेफाजाब होयो आरो दा बेबायदिनो औवा औ दा औवाखौबो जोङो दालांफोर बानायनायावबो बाहायनाय जायो जेराव गामि ओनसोलाव हाखर हाला दंग' दंला दङबा बेैखौ दैज्लां बोथोराव बारस'नो थाखाय जोंहा ओ गोजौजों बे औवाखौनो ओ दानफायनानै गोलाव गोलाव जाबनानै होनानै बेखौ दालां बानायनाय जायो आरो
औ औ
दा बेबायदि औ दा औवायाबो माखासे रोखोमनि दं जेराव औवा गुबै होनो औवा बुरखा खा औवा हाथाइ बेबायदिनो दं आरो गोबां माखासे। औ माखासे ओ जेरै औवा बुरखा होनोब्ला एसे मोदोमा बिनिया रोजा गिदिर जायो औ बेबायदि बेनिफ्राय जोङो बांसिनानो औवा गुबैखौ मोननो थाङो। जों मिथिगौ बेबायदि औवा हाथाय बुङोब्ला बिनि मोदोमा फिसा आरो ओरै गाहाय गाहाय जायो दा नोंथांनो आं जेखिनि बुंनांगौ बेखौ बुंबाय दा नोंथाङा बेनिफ्राय जे दंफांफोरजोंबो मा मा? आइजें आइला बानायजायो बिनि सायाव एसे फोरमायबावदो नोंथां।
अ बिदिबा आं नोंथां नोंथांनो दंफांनि मा मा बाहायनाय जायो दंफांजों बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों।
अब्ला दंफां दायोथ' दंफाङा गोबां बेसेन गोसा नङा होमबा? ओ बेसेन गोसा गोसा दंफांबो दं आरो बेसेन गोसा नङै दंफांबो दं अब्लाबो बे दंफांफोरा जोंनि थाखाय गोबां मैल गोनां मानोना दंफां गैयाब्ला जों दिनै बनबो मोननो हाया आरो दंफांनि जुदिनो बिफां लाइफांनि जुगिदिनो जों गाव गावनि हां लानायनि बे अक्सिजेन गेसखौ जों बारखौ जों लानो हायोना नङा होमबा? बेबायदिनो दंफाङा जोंनि थाखै बा जों साफ्रोमबो जिउआरिनि थाखाय जोबोद गोनां बेखायनो दंफांजों जोङो दंफांखौ गोबां हाबायाव बाहायनाय जायो जेरै ओ बेखौ बन गायनायजों लोगोसे कात गाड हानानै दंफां बादाम थबथा हानानै बेफोरखौ जों न' लुनायफ्राव बाहायनाय जायो। आरो बिनि अनगायै गोबां गोबां सियारनो मासिफोर सखिफोर आलद फालांफोरखौ जों बे दंफांफोरनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरोना। दंफां दंफाङाबो गोबां गोबां बेसेन गोसाफोर दंफांफोर दं जेरै सिगुन दंफां साल दङ सेख्रासि दं। गोबां बिदिनो आं बुंस'नो हायि गोबां दंफांफोर दं आरो ना। दा बेफोरबायदि दंफां बेसेन गोसा दंफांफोरखौ जोंनिथिंजाय मोननोनो थांला ओ जि मोनो सिगुनफोरखौ जों गायना लानायफोरखाय मोननो हायो आरो। जाय जाया जेनै गाव गावनि न'फोराव गायना लायो दिनै बे बेसेन गोसा दंफांफोर बेफोरखौल'सो जों मोननो हायो। बेफोरखौनो जोंनिथिंजाय बांसिन सुबुङा ओ जोंनिथिजाय ओरै आरोना ओ दंफां बेफारिफोरबो खालामो आर ना। बेयाव गोबां दंफांफोरखौ हानानै गादथब थाब बानायनानै थिं फानहरनाय जायो आरो गोबां सुबुंफ्रा बे दंफां बेफारि काट बेफारि मावनायाव गोबां सुबुंफ्रा मावनानै बिनिफ्राय जिउ खुंनानै दं आरो ना। दा बेबायदिनो दंफांजोंथ' जों गोबां आगजु आग्ला बाहायनाय हायो न' बां लुनो हायो ओ जोंनि नांगौ बुस्थुफोरखौ जों बानायनो हायो जि बानायनो गोसो बेखौ बेखौनो दंफांफोरजों बानायनो हायो आरो ना बेखौ दंफाङा जेब्ला गिदिर जायो सार जायो अब्ला बे दंफांखौ मिसि सेनजों हानानै बिनिफ्राय थपथा दिहुननानै काट दिहुननानै ओ गार्टनि हाबायाव बाहायनाय जेरै दरजा खोरखिफोर बानायगोनबा बेखौ थबथा हानाय जायो आरो बेबायदिनो न' बां लुनोबा काट काट हिसाबै बे बाटाम हिसाबै हानाय जायो आरोना बेखौ हानानै न'फोरखौ बानायनाय जायो आरो बिदिनो थपथाजों गोबां ओ आलना फालां बिदिनो सियार माबाफोरखौ बानायनाय जायो आरो दा जोंनिथिंथ' गोबां सुबुंफ्रा बिफां लाइफांखौनो दंफांफोरखौनो बांसिनानो दाननो हमबाय मा होनो बिथांमोननिथिंजाय बिफां लाइफांनि दंफां लाइफांफोरा ओ बेबायदिनो गोबाङैनो दङ ना जोबलांनो हमदों बेसेन गोसा दंफांफोरा दंना गैया बेखौ नोंथां फोरमायनो हागोन
हागोन नोंथां दा जोंनिथिं दंफांनि माखासे गोबां एबा खमायनायनि जाउनाव बुंनो थाङोब्ला जोंनिथिं गोबाङानो दं दाबो
औ
मानोना जोंनिथिं ओ माखासे दानफायलाबायनाय बेफोरबायदिया एसे खम आरो जेराव
ओ ओ
नोंसिनिथिं बुंदों जे दंफांफोर फाननानै माखासे जिउ राहा खुङो होननानै जोंनिथिंजाय बेबायदि दंफां फाननानै जिउ खुंनाया एसे खम बेनिखायनो जोंनिथिं दंफांफोरा बांसिन दानफायलाबायनाय जाया आरो बेबायदि दा बैफोरबायदि जे बेसेन गोसाफोर दं दंफां बेनिफ्राय बेसेन गैयिफोर दंफां बेफोर गासिबो लगायमोन्देर दं आरो दा बेबायदिनो ओ दंफांफोरजोंनो जोङो माखासे आइजें आयला बानायनाय जायो बैफोर दंफांफोरजों जेराव गिदिर एसे देरनायफोरखौ जोङो दाननानै
औ औ
टेबोल बेरेंसि ओ माखासे थौथाफोर बेबायदि औ बानायनाय जायो आरो हानानै बेनिफ्राय जोंहा बे दंफांजोंनो न' लुनायावबो जोंहा बाथाम हानानै जों बानायनाय जायो बांसिन ओ गोदोनि समाव जोङो खरादजों हानाय नुयोमोन जेराव मोनसे ओ आखाइजोंनो जों सानैजों बोनानै बेखौ हास'नायखौ नुनो मोनबाय दानि जुगाव बांसिनानो मिसिनजों हानायखौ जों नुनो मोनसै आरो दंफांफोरखौ। औ दानि जुगाव बांसिनानो मिसिनफोर हाजोबबाय आरो।
औ।
दा बेबायदिनो फैयै फैयै फैनानै गोबाङानो सोलायबोबाय आरो।
औ।
दा ओ बैफोर दंफांफोर जेराव जोङो जोंनि थाखाय ओ बोसोराव खनसे जोंनो संसार जानायाव हेफाजाब होयो जेरै माखासे जों दंफांफोरनिबो बागान बानायनानै लानो हायो। जेराव ओ गय बागान इनिफ्राय ओ गाम्बारि बागान। बेफोरबायदि दंफांफ्रा जोंनि जिउ राहा खुंनायाव ओ माखासे हेफाजाब होयो आरो। जेराव गयफोरा जोङो ओ बोसोराव